औ
मा खालामदों?
बाबाय आं
मानो
जा बरिं
देना जामुनि बागै रायलानसै दे
मा
बेरे बेरे माबा मा होन हक सिफनिबारि रायलायनोसै
ओहो बिखोल' बिखोल' बिखोल'
माखौथो रायलायनो
सेन्स टफिक
मा रायलानो?
मा ओंख्रि संनो नागिरदों?
आं सङा जा आब'आ सोंगोन।
मा आंख्रि बेखौनोथ'
मिनथिया
नाय।
नाया
नायनानै‌ खिनथा
अमा बेदर
बास खोनथा खाबाय बियो
नोंगौ
अ हनै जा मोजां बाटारफ्लाइ फैदों अ बाटारफ्लाइ खमा होनोमोनलाय
मोनथिया
मा मिथिया कमन वर्डखामोन र' औ सिखिरि
उ इकदा
सिखिरि फैदों हनै सिखिरि
हमहैदो थांनानै
हो हमबा थैयो दे
थैथोंसै
उम हमबा थैयो गांआ बायो ओमफ्राय बिरनो हायै जायो
आं हमोमोन गोदो ओंखायनो आं मिथिगौ
गगा मोननायखाय जा खस्थ मोनदों बुरैबानो
आंबो गगा मोनहांआं जादों एसे मैया हरावहाय थाइजौ मिस्थि जानानै
ओम ओम दानिखौथ मोनथि खागो दा एलारजि
उम उम आरो नों अखा सिजाबावबायना मैया एसे
गुसुनो
बाराजाबाय
मेडिसिन जानांसिगोन
उम ले ल ले ल
खस्थ जायो उनदुनो
खर' थाबाय थायो ना
उम दा माने हां लानो खस्थ मोनो आरो ना मा
होम
आं सिगां बे माबाखौ हमोमोन फिसा फिसा ड्रेगनफ्लाइ बायदि दङ ना
बेखौलाय जोंबो हमखायोमोन ओमफ्राय खानानैहाय बिरहोयोमोन
ओहोलै ड्रेगनफ्लाइखौ नङा बे एकदम फिसा फिसाया
मिथिला
ओमफ्राय ड्रेगनफ्लाइ नङा र माबा होन बेखौ नागिरनो हेलिकप्टार फ्लाय सिमलार थु देखौन फ्लाय होननां
बेखौ हमनानै जों माबाजों खायोमोन दुरुं फिसा फिसायालाय
औ दा माबा बेलाइ बेलाइ बेलाइ देम देम सेलफ्लइ
दमसेलफ्लाइ होनो आं बेखौहाय हमनानै दा माबायावहाय दोनोमोन मा होनो थेमासिङाव ओमफ्राय बुथारजोबोमोन
नोंलाय इबोल खादा
आरो बुथारनो माने थैयो मोन
औ वेस्टआनो होनजाबाय बडार
आं जा बुरजा हमोमोन ओफ्राय उमहु मानो थैनांगौ दे आं थैजानो बायो ओमफ्राय आं हमनो मोजां मोनो
दा दन्ट माबायावबो हमनानै रावखौबो दोननो नाङा सुलियै फ्रि थाग्राबा थाखायोनो मालाय
अन खालामबा थैयो होननायनिसो जाबाय गोजाननिफ्रायनो नायनांगौ अब्लासो थाङो
बेखौनो बुजिया नोङो
ओ बा दां मोजां मोनो
दांबानो जाबाय आंखौ
उम
नोंलाय थैयाना बिसोर थैयो फिसा बुस्थु एसे दांबानो
दाउखौबो दांनो मोजां मोनो आंहा आं जिब जुनारखौनो दांलाबायनो मोजां मोनो
आं नावबो दंना
मा दं बुगासिनो
माथो जाखो
मा माथो जाखो बेयाव इदि होनो हामगौ हामगौ
हो
आनदास मोनखायो खोना संग्राया
बिसो मिथिगो
औ बेखथ' हामाना
मा जाखो
जेखे फाल्थु फाल्थु रायलायोलै बिसोरो होन्नाय निसो जागोन
औ होनबाबोथ' बुजिगोन दा बिसोरो
हो हो
दाव जानि दाउ
होम
दाउ जानो दाउ
ओइनै माबा फैदों
क्रेन ओइ क्रेन आ क्रेनथ' नङा माबा बाहा लाबोबाय थायो बे औवासुंआवहाय दाउबआ माबायाव औवा सुङाव बाहा लायो आरो
मिथिया आं
अ फैला बाय थायो दावब'
लादोंबो जानो हागौ
लायोन दां ओं नोंसोरसो दा दाउ गावनानै जाग्राया जोंनावसो दाउ फैलाबायो हनै मेल्ला
आं जाया
उम जाया नों गावनो होनदों दाउ गावोमोन होननानै
आं गावफेराखै
आं बाबाखौ दाव गावनायखौनो नुफेरा बाबाया होखार हरोसो दाउ गावनो फैबाथाय
इनिमेल लाबार
मोजां
दाउ बुथारनो होआ मैया होनबाय आं बाबाखौ मैया हराव जा अखा हादोंमोन नालाय एम्बु बुथारहै एम्बु जानो लुबैदों होननानै हामा बांद्राय बुथारबा फाब नाङो होनबाय बे बुथारखाया खैनो बांद्राय बुथारबानि मानो होननांगौ बांद्राय बुथार बुथाराखैनो
नों बुथाराबाबो बेलेगफ्रा बुथारखागोन
बेथ' नंगौ थेवबो बांद्राय बुथारनो नाङा होन ओंखायनोथ' एसे बुथारहै होनदोंमोन आङो एसेल' बुथारहै होनदोंमोन नांखायनो
औ नों माथाम माब्रियानो थैयो ना
आहा आहा सिनायानो ओमफाय बुथारहैनोबो
चाइनि जायो
उम सनदोनाया सोनदोनायाबो मैया होनहरदोंमोन मोनायावनो एमबु बुथार हैनोसै थ होननानै ओमफ्राय सानैबो सिनाया नों सिनायोखाय हरदोंमोन आं
जाखाया नोंसोरबो मा जागोन
हनै सैमा फैदों औ औ साल्ला दाउदै खावग्राया बेैसो सोनदां
होहर
गोसोम सोमनो हो दाउदै खावनानै लाङो नो दाख्लै खोन्थादों अखा हा हांजाबाय नै अखा हाफिनसै लाय
हाथोंसै एसे मोनबाय उम
फाय हाबा गोजाङो अवाव मेडिटेसन खालामनोसो मोजां जादों नो सिरिनो दावगाबनाय खोनासंबाय थानो मैया मा ट्रेनजों माबाया फैयामोन बिसोरो
मोनथिया आं रेल गालिसो होनोथ' ट्रेन होना।
एल
रेलगारि
माबासो मोन लागेेदज
उम
रेल गारियालाय गारियाव रेलाव खाग्राखौनो रेल गारि होनखायोना गासिखौबो
थिन होनाना बर'
उम
बर आव थ्रेन होना ना
उम रेलगारि
ओं
बुस्थु दिखांग्रा रेल गारि होन्नाय जादों
औ
बेसाद दिखांग्रा बेसादसो होनो दा बुस्थु होना बुस्थुआलाय माबासो अखमियासो
मोनथिलायलांला आं बेखौबो
हो
मोनथिला आं दे होनबा
औ दे